औ। हेलौ।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां उम नोंथाङा औ आं खोनाबाय नोंथां। नोंथां। नोंथाङा बेस्थ' नङाना।
ओहो
नोंथाङा बेस्थ' नङाना अ होमबा जोंहा नोंथांजों ओं होमबा होमबा नोंथांजों जा मोनसे आयदानि सायाव रायालायनि रायलायनो हागोन ना नोंथां।
औ औ हागोन नोंथां।
अ होमबा जोंहा मोनसे अ जोंहादि एम्फौ उ एम्फौ फिसिनायनि बागै बा अ एम्फौ फिसिनायनि बागै एम्फौ इन्दि खुन्दुं लुनायनि बागै एम्फौ फिनायनि बागै जोंहा ओ एम्फौ फिथोबखौ माबोरै मोनो बिनि सोमोन्दो एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नों
ओं ओं ओं ओमबा जोंहा नोंथां इन्दि खुन्दुं खौ माबोरै मोनो मानिफ्राय मोनो? माबोरै खालामो बेखौ एसे फोरमायना होद दे नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां। जोंना इन्दि औ गिबियावनो जोंना एम्फौआव फैग्रोयो एम्फौ लाथायाव। नोङो एम्फौ फिथोब मोननोबा। जोंना एम्फौ लाथाखौ बोरै मोनो होमबा जोंनिया बे सिखिरि थायोना। मोनसे ओय गोसोम गोसोम सिखिरि बिनिफ्राय बिदैमो नो आरो जोङो बिसोर बिदै दैबाथाय बिदै दैनानै दोनबाथाय जोङो बिनिफाय माहोनो बिसिनि बिदैखौ ज' खालामनानै मोनसे लेखायाव नङाबा मोनसे जियाव ज' खालामनानै लायो आरो। ओमफाय बिनिफायनो सब थासोसो उनावहाय बिनिफायनो एम्फौ फिसा फिसा सोमजियो आरो जोंनिया।
औ
ओमफाय बे एम्फौ फिसा फिसाया जेब्ला जागोन अब्ला जोङो बिसोरनो जानो थाखायथ' आदार नांगौना बिसोरनो। बे जानो थाखाय आदार नांगौ नालाय बिसोरनो जोङो इन्दि इन्दि नोंथाङा मिनथि-मिनथिखागौ जानांगौ इन्दि बिलाइखौ। नोंथांमोनथिंबो दंखायो जानांगौ बेफोरो। औ औ बे इन्दि बिलाइ गोर लै गोरलैखो जोंनिया खानानै होयो आरो एम्फौ फिसानो बिसोरथ' गोरलै नालाय ओंखायनो बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो आरो। एम ओमफाय फौवा देरनो बारा टायम लाया आरो मास मोनसेफोरावनो देरो आरो इयो थाब देरो गिदिर जायो जानायाबो बिसोनो सान सानसेयाव ओम सानसेयावहाय गोबां होनांगौ जायो आरो जेरै जों बिसोरनो जानाय आदार होनबाथ जोंङो इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइयानो मेन जाहैबाय ओमफायो खारुं बिलाइ बेफोरखौ होनाय नुनो नुयो आरो जोंङो बे फोरखौ खोनादोंना नोंथाङा ओ बे
ओं खोनादों नोंथां दे बुंबाय था दे आं खोनागासिनो
औ बेफोरखौ जानानै बिसोरो थाब देरो आरो आरो जेब्ला बि सोरो मोननाय महर लागोनना गोमोन महर लागोन फिथोब थोबनो जेब्ला बिसोरो महर लागोन होनबा आदार जानायखौ गारो आरो बिसोरो आदार जानायखौ गावसोर आदार जाला बि सोरो जानला मोनला मानखोलाबायसिगोन गोजौसा-गोजौसा मानखोसिगोन बिदिनो बाहा नागिरसिगोन आरो। होमबा जोंङो मा खालामनांगौ दंफां दालाइ नङाबा इदिनो थालिर बिलाइफ्रा बिलाइ गोरानफ्रा
उम औ
बेफोरखौ इसोनो खाथाबना होनांगौ गोनां जायो आरो बेहायनो बिसोरो साननै सानथामावनो फिथोब थोबो आरो फिथोब थोबनानै ओं बे फिथोबखौ जोंङो सानसे साननैनि उनावबो थानानै बिसिनानै दिरुननांगौ जायो आरो ए म्फौखौ आलदा फिथोबखौ आलदा खालामनांगौ गोनां जायो आरो। होमबा नोंङो एम्फौखौ साननै सानथामनि उनावहाय जानोबो हासिगोन नङाबा बेखौ फाननानै रांबो खामायनो हासिगोन आरो नोंङो
ओं
एम्फौ फिथोबाथ नोंथाङाबोथ मिथिखागौ जानांगौ एम्फौ फिथोबजों जों गोबां रोखोमनि बुस्थु जिनिसफोर बानायनो हायो। बेफोरखौ फाननानै औ जेरै बे फोरनिफ्राय इन्दि, इन्दि जि होनो जायखौ मेन इन्दि जि होनो बेफोरखौ दिरुननो हायो आरो। नोंथांमोन थिंबो एम्फौखौ बोरै लायो, माबायदि लायो, मा मा खालामो, बेफोरनि सोमोन्दो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो आरो।
अह एम्फौखो आरोना नोंथां?
औ औ।
औ। आं मिथिनाय, आंनि नुनायखौ खिन्थानोसै जेनेबा जोंहाबो लायो नालाय एम फौखौ। होमबाबो जोंना जेनेबा बिनि ओ लानायाथ' एसे एखेयानो, एखेयानो जाखागोन आरो बेथ' मोनसे एम्फौखासो नालाय। ओं फास साव जोंहा एम्फौखौ सिखिरि, एम्फौआनो एम्फौनिफाय जाखायोनालाय फासआव सिखिरि जायो सि खिरिनिफाय जोंहा बिदै दैयो। बे बिदैखौ जोंहा मोनसे मोजां जायगाफोराव दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ ओमफ्राय बे बिदैनिफ्राय जोंहा एम्फौ फिसा ओंखारो। औ ओमफ्राय बे एम्फौ फिसाखौ जोंहा इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइ फिसा गोरलै गोरलै बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बे इन्दि बिलाइ गोरलैनिफ्राय ओ इन्दि बिलाइखौ गोरलैखौ होयो ओमफाय बेनिफाय दे एयो एम्फौआ देरै देरै देरो। जेब्ला गोमोन जायो अब्ला फिथोब थोबफिनो जाया थोबफिनो आरो बिसोरो ओमफायो फिथोब थोबखां थोबनायनि उनाव जेब्ला साथाम बा सानब्रै जागोन ओ बिसिनि फिथोब एम्फौखौ जिरफिननाय जायो आरो नोंथां। ओम जोंहा एम्फौखौथ' जानायबो जायो।
औ औ औ।
खौ जोङो, जोङो दा आ खाइनि हाबा बेबो न'आवनो थानानै मावनो हा हायो आरो बेखौ।
ओं ओं माने न'आवनो थानानै ओं न'आवनो था थानानै मावनो हायो ओं। एम्फौ फिथोबखौ ओ दे नोंथां एम्फौ फिथोबखौ माबोरै बानायो ओं
ओं ओमफ्राय इनि ओमफ्राय दैया रुग्रो दैयाव रुग्रोना लानानै बे एम्फौ फिथ फिथोबाथ' गुरै जाबायना नोंथां। ओमफाय मोनसे जोंहा थावख्रि बाहायो आरो। जेनेबा जोंहा थावख्रिखौ मोननै बाहायगोन आरो मोननै
औ ओम।
मोनसे गन ओ औवा गनफोरखौनो लागोन आरो बेहाय गोजौवाव माबा सेन्देल फिथा होनानै लायो आरो ओमफायो गाहायाव बिदिनो बे फिथ एम्फौ फिथोबखौ ओ फिसा फिसा खालामलांबाय थायो आरो ओमफ्राय फिसा खालामना नै साफ्रेनानै जोंहा बे गनावनो थाखो थाखो फानलांबाय थायो आरो।
ओ ओ।
ओ ओमफ्राय बे खुन्दुं थाखो थाखो फाननायखौ औ बेखौनो नोंथां थाव ख्रि लुनाय होनगो होनो आरो। इनिफ्राय इनिफ्रायनो जोंहा इन्दि खुन्दुंखौ मोननाय जायो आरो बेनो जोंहा इन्दि खुन्दुङा।
ओं ओं नोंथाङा जे बुंदों इन्दि खुन्दुं ओ ओ। इन्दि खुन्दुं इन्दि खुन्दुं मोनो होन्दों औ। औ इन्दि खुन्दुंजों नोंथांमोनथिं मा मा दिरुननाय जायो मा मा? बानायनाय जायो नोंथां - थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ हागोन दे नोंथां जोंहा इन्दि खुन्दुंजों इन्दि दख' दख'ना दानाय जायो बेनिफ्राय इन्दि ओ जोमग्राबो दानाय जायो आरो हौवाफोरा गाननाय ओ हौवाफोरा जोमनाय मोन ओ जिबो जिबो बानायनाय जायो आरो माया जेनेबा जोमखांग्रा जि आरो सोरबा औ आरो सोरबा सोर सोरबा गोसो गोसो गोनांफोरा इन्दिनि गस्ला गाननो लुगैनायफोरा गस्ला हौवासा मानसिफोराबो बा हौवा मानसि फोराबो इन्दिनि गस्ला गानो आरो अनिफ्रा औ नोंथां ओमफ्राय आरो जोंहा ओ मिस ओ इन्दि खुन्दुंखौ जोंहा आथिखालाव बांसिनानो इनदि ओ मेसिनाव बानायो आरो खुन्दुंखौ ओ इसे
आखाइजों बानायनाया खस्थसिन जायो नालाय दानाथ' गोदान जुग जाबाय नालाय गोदान माबा ओ जुगा दावखोबाय नालाय जोंनिया उम मेसिनफोर ओंखार जोबबाय नालाय औ
लेफिफ्राव जोंहाथ एसे समनिबो आंखाल जायो नालाय दानिया ओंखायनो थाब जानायनि थाखाय जोंहा मेसिनजोंनो ओ इन्दि खुन्दुंखौ बानायनाय जायो आरो
औ औ औ माने था-थाब जानायनि जाहैबाय बेफोरो
औ थाब जानायनि थाखाय आरो जोंहा नोंथां जोंहाथ' जोंहा इसानावबो दायो आरो जि जियाथ' मिसिनावबो दाजायोनालाय ओमफ्राय बे इन्दिनि खुन्दुंफोराव बा ओ इन्दिनि खुन्दुंजोंनो लोगोसे बे जि दाफानायफोराव ओ गोबां रोखोमनि आगर बानायनो हा थायो आरो जोंहा
औ औ बे नोंथांङा जे औ दे बुं दे
ओ नोंथां बुंनो थांङोब्लाथ' जोंहा मिथिंगायारिनि महर मु जियानो होननांगोन आरो आगरफोराव जेरैहाय हाजो आगर आगर बाक्सु आगर खांख्राइ आगर जु खा-खांख्रि खला ओ जबा बिबारनि महरफोर सान बिबार बेफोर माने ज
ओं गोबां होनो हायो
औ माने गोबां महर होनो हायो आरो बेबो बुंनो थाङोब्ला मिथिंगायारिनो मोनसे मिथिंगायावनो मोननाय महर फोरजोब बुंनांगोन आरो बेफोरखौबो मिथिंगायावनो मोनखायो नालाय
औ औ नोंथां आ नोंथांमोन थि थिं इन्दि इन्दि जिखौ मा मा खालाराव मा मा रङावहाय दिरुुननाय जायो
अ बेखौथ' नोंथां बाव दोंसो ओह खिन्थानो बावगारदोंमोन ओ जि जोंनिया इन्दि खुन्दुंखौ ओरैनोबाबो खा जेबो होआलाबानोबो खालार ओ ओ गावनि इन्दिनि खालारखोनो बानायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय एसे गोसोम हां गा फाननो थाखाय बा साफार बिलाइ बा दंफां बिलाइफोरखौनो ओ गय बिगुरफोरखौ होनाय जायो आरो नों थां ओ नोंथांमोनथिंबो बेलेग रोखोम खालार होननानै गानो नामा
औ बिदिनो बांसिनानो बे मुगा खाालारानोखा बेनाथ' इदिनो बेलेग खालारफोर गाननो लुुगैबा बेलेग खालारफोर होयो आरो इदि दानियावथ' एसे नुनायावहाय गलाब गलाबहां माहाङा बेफोरखौबो दिरुनो आरो इन्दि इन्दि ओ इन्दि जियावहाय खाालारखौ बांसिन सिनानो फास्रा‌ फास्रा फोराव नुनो मोनो आरो जोमग्रा फारस्राया बेफ फोरखो इन्दि बिलाइजों बांसिन इन्दि इन्दि खुन्दुंजों बांसिन सिन बानायनाय नुयो आरो
औ
ओम इन्दि इन्दिया गोबां दाम जाबायना दाथ' बायनोनो हाला औ अ औ
जाबाय नोंथां
औ औ जोंना होमबा थाइमाबो जाना फैबाय नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ औ
होमबा जों सानैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनिसै।
औ औ नोंथां दोनथनांसिगोन। औ
दिब्लालाय।
औ दे।
दे नोंथां दानना हरनाय।